हेल' औ नोंथां मा खबर?
खबराथ' बिदिनो मोजाङानो।
ए
माथो खालामदों दालाय?
खालामनायाथ' आं मरनिं अवाक खालामनानै बावआखै सफैनाया ओरैनो लोगोफोरजों ज' ज' मरनिं अवाक खालामनाय नालाय बबावबा थाथ'लायनानै माबा माबिबो रायलायलायो लांनाय जायो बेबो ओंखायनो थाब सफैयाखसै दिनै बावाखै सफैनाया। है नोंथाङालाय?
आंङो आं दा दंथ'यो ओरैनो।
अ
सिखारनाया बायाखै नालाय। दिनै एसे गोबाव उन्दु उन्दु ब्रेफ्लांदां।
अ मरनिं अवाक खालामनाा खालामो नोंथाङांलाय?
सम सम खालामनाय जायो दैलि सामफ्रामबो खालामनाय जाया आरो जानाया।
अ
एखमबा बा थांङो।
उम
नोंसिनिथिं नोंथांमोननिथिं अखा हादोंना हायाखै?
गैया दिनै हायाखै हानायालाय।
ए हादों जोंनिथिं बुरजायैनो हानाय जादों।
ए बोथोरा थेवब्लाबो थान्दा अखा दोमैलु जानानै दं आरो। हागोन हाथो हानो औ हो?
अ एम्बुबो गाबलायथारदों जोंनिथिं।
ए
बुरजा हादों नालाय।
औ औ होनबाथ' गोगोमानो हादों बे
औ बेखौनो मरनिं अवाक खालामनानै खालामखांनानै हाथायाव थांनांगौमोन थांथ'नोनो मोनाखै दाबो औ बे‌ अखा गोरोमनायफोरबो गिनो ओंखारोना।
औ औ
उम गियोना गिया नोंथां
गियो गिनो ओंखारो। ओंखारनाया बे अखा खोरोमलाबो बायराफ्रावबो ओंखारजाला बाया नालाय।
औ औ दाखालिसो अखा खोरोमनायजों बबहायबा गावआ ना माया फेनानै थांनानै दङ जोंना सिलिं फेना
ए गोजोन जाथारदोंमोन आरो
औ बानायहोथ'नो मोनाखै
उम उम
बाजाराव थांनो नागिरदों नामा नोंथांङा
औ बाजाराव थांनाय जेबो ओंख्रि गैया खरस गैया
ए
लायनांगौमोन।
मा लायनो थांगोन जेनबा?
ओ ना बे अखा खोरोमनायनि थाखाय बे अखा मोफ्लामनायखौनो बोरैबा मोनोमा।
ए ए मा लायनो नागिरखोमोन बाजाराव?
बाजाराव हाथायाव थांबासो मिथिसिगोन नोंथां मा लाबोनाय जायो। आन्दायलायलाङो नोंथां बायनानै जानाय नालाय
ओम सानफ्रामबो सानफ्रामबो औ
मा लाबोगोन मा मागोन जायो नोंथां
दिनैथ' मिरामिससो
औ औ समबार समबार बारायाव मिरामिस जायो जोंहा नोंथांमोनहाबो जायो नामा
जानाय जायो
अह
समबार बिस्थिबाराव निरामिस जानाय जायो जोंहा
उम सप्थायाव खेब्रैसो निरामिस जानो हायोबालाय मोजां देहाफ्राबो मोजां थायो
औ
जेरावबो थांनांगौ गैयामोन खामानिफोर बाजारनि अनगा
बाजारनि अनगा थांनांगौ दं सासे लोगो लेंंहरगासिनो दङ
एह
दा अखा हानायखायनो बार'दां
औ औ औ
बोरैबा थाबायनो बायोना
औ
अखा हानाय बोथोराव
आंहाबो थांनांगौ गोनां दंमोन दा थांनाय जागो नना जाया अखाफ्रासो हायो ना मायो एसे जानानै दं नालाय।
औ सानदुं दुङाबालाय अखा हाबालाय थान्दायैनो थायो मोजांबो।
थागोन खिन्थु थांनायाव जारला जागोन आरो।
थांनायाव बे जि सिनायखौनो बायो आं।
औ।
सान्दुं दुंबाबो गरमखौ बायो आरो अखा हाबाबो बे जि सनायखौनो बायो।
औ गरमाव गरमावबो। गे मोननायजों गस्ला गानना सुुखसै।
औ।
अखा बानायै अखा सिनायजों दैस्लोम दैस्लोमबो जायोना?
बोरै औ बोरैबा मोनो। हेल' नोंथां औ। दा ओमफ्राय नोंथाङा माथो खालामनानै दं।
आं दा सिखारनायाव बावाखै नालाय दिनै एसे। गोबाव ओंखायनो सिखारनाया जनानैसो दंथयो।
अ खयथायाव सिखारो नोंथाङालाय
आं ओरैबो सातथायाव सिखारो ओम नयथायानो जादों दां
अ अ अ आङो माबायाव सिखारो। सारिथायाव सारिथायाव सिखारो आं
औ।
हेल'।
मर्निं अवाक खालामहैयो ओंखायनो
औ सारिथायाव सिखारनानै मरनिं अवाक खालामो जोंनिथिंजाय ज' ज' बिराद मरनिं अवाक खालामग्रा दङ
औ औ खाबद्राय मोना सारिथाआव
थिखा दावग्राखाय बे टाइमावनो सिरि मोनबाय थायो
औ औ
आरो बे टाइमाव सिखाराबाथाय उन्दुफिनबाथाय सिखारनो रोङा
बासिन जायो नोंसोरलाय बावसिन उन्दु जबा
औ ओंखायनो आङो सारिथायावनो सिखारनाय जायो ओमफ्राय बेलासियाव गरम नङाबा दसे उन्दुफिननाय जायो आरो
औ
नोंथाङालाय माब्रै बेलासिफोराव उन्दुनोब्ला
आं बेलासियाव उन्दुनाय जाया आं सानाव उन्दुबा खर' गोथां सानाय मोनोलां
सायो खर' गोथां सायो
ओंखायनो उन्दुनाय जाया
उम ओमफ्राय बिदिनो थान्दा अखा होबाबो सान्दुं दुंबाबो फेन जानाय जायो नालाय खर' गोथां सायो औ उ
मोनायाव हबा फांखा होनानै दोनबाय थानाय ओमफ्राय बे बोथोरफ्राव एसे अखा ब हायो बेावबो मोरबा खर'फोरखौ मारोरैबा गगा मोनहां खर' साहां मोन दाखैथो थांगोन
आङो टाइमा खयथा जाखोथाय नायनाय जायाखै आं
माबा जाबाय माबा नयथा सल्लिस जाबाय
अ नैबे अखाया एसे खमायबा थांगोन आं।
औ औ
नोङो बांद्राय सानजौबाथाय बाजारावबो मैगं थाइगंखौनो थिग मोना।
औ
थांनो हायोबालाय फुङाव थाङोबा लकेल मैगं थाइगं मोननाय जायो।
औ फुंफ्राव बे लकेलनि लाबोनायफोरखौ
औ औ औ
सानजुनानै थांबा बे स मैगंफोर बे फायखारिफाव बायनानै लायोना
औ औ
बेफोरखौनो लकेलनि होननानै फानलाबायो
फानलाबायो बेखौनो मोनबोनाय जायो दाथ' सानजौबाय मोननै आं मला बायदि मोनदां
सानजौनाय औ
थेवबो थांनांगोन जेबो गैया नालाय।
उम लकेल मैगंफोरनि बे माबाफोरनिखौ गामिफोरनिफ्राय लाबोनायखौ फायखारिफोरा बायस'नानै लानानै गावसोरबो फानो जेनेबा
औ औ बांसिन दामाव फानबाय
बांसिन दामाव फानसै फानो औ
बिदिनो फायखारिफ्राबो लाब जानोसो ओंखारो नालाय
औ नंङाबाथ' मानो लाब जानो नङाबालाय
औ ओं उफाय गैया
औ
नों लकेलं मैगं खौ जाथारनोबा
औ
दामबाबो बायनानै लाबोआबानो उफाय गैया।
औ
न'फ्राव हेलौ हेलौ नोंथां दे होमबा आं बाजाराव थांसै दे।
दे दे दे होनबालाय टाइमाबो औ दोनथ'नोसै। औ